मा खालामदों
उम दङ ओरैनो
उम ओंखाम जाबाय
आंना सेभेन थांबायब्रा टेनाव मोनथामल'सो नांसिगौ
माला रायलायखो नोंलाय
दानि नोंजों खेबसे रायलायबाय ओमफ्राय दानि ओ इमफिजों रायलायदों ओइ
बा बाफ बाफ
फै मा दङ
मोनसिगोन माथो
हो
मोनसिगोन माथो माहा नायो
मा
माहा नायो
ओइयो साबमिट
माबाया मा होनगोन मा होनगोन खनबेसे रायलायदों
खनबेसे रायज्लायदों माने बै र'लै दाहायसो नायजागोन बे जाम्बि बेयाव माने टाक्स होनाय थाया दालाय टेनसिम थायोना ओमफ्राय आंना सेभेन बेयाव गोथां गोथां खारखायो दा
ओ ओ
बेनो नोंना बेसबां जाखोमोन
ववानलसो दां
थो वानल' जायाब्रा दाखालि रायलायबाय ना नों आं जों खेबनै
रायलायनाय दा
औ ओमफाय दहाय राय्लायबाय नोंना माबाफोर थ्रि फरफोर थांबाय खोमा टुवेल्भ टुवेल्भ मिनिटस रायलायबाय थानांगौ दायो नों थांबा नोंना फाइभ सिक्स जानानै था सान सानसेयावबो रायज्लायनानै फोजोबनानै हायोब्रा
गाबोन फोजोबसै होमबा
गाबोन फुंनिफ्रायनो रायलायबाय था दासो गरम जादों नामा जोबहां जोबहाङावसो
औलै
हलि मेथाइ जानो मोनगोन ना मोना मलाव थांनांगौ ने जोंहा बिथुआव
थाथिया गस्ला बायनो मोनबानो जाबाय
बि थुआव
बि थु थै मोनमार नांगौमोनलै
मोनगोनदां मोनोना मोना
सोर सोर मोनखो आब' ओमफ्राय आब' सफनाया मोनबाय सफनाया मोनबाय आब' स
हाबजोबाय इसिना बखनो हाबथ'वाखै प्रसेसिङाव दं
ए मालाथो बख'नो हागोन
जानो गाबोन दां दायो रायलायबावनांगौब्रा इसनाबो
ए
रायलायबाय थानांगौ
ओम
नाफेयालाय नाफेया थांबाय
दङ नाफेया
नाफेखौबो रायलाय होनांगौब्रा
मबेल नायबाय थायो
थोद मानो नायो बे नाफेयालाय होलाय
मबाइल नायगासिनो दं नाफेया
नाफेव मानो मबाइल नायबाय थायो नोंलाय
मेगना गाज्रि जायो नाफे नाफिनाबो वाइफाइ कानेक्टेसन नामा
ओइ रिसार्ज गैया वाइफाइसो कानेक्टेट खालामनायनो
बह ओरैबायदि नायबाय थायो ने
रिसार्चानो गैया नङाबा राजायानोथ'
न'सिम नांहैदां माथो नाफेमोनालाय
नाङा जोंनिसिमल'सो नाङो जोंनिफ्राय नाङा
मा खालामनो मा जोंना टमेट' दावदै
हुनस
दायो फुङाव ओमफ्राय सानसुआव औ ओमफ्राय फुङाव कफि एवगोन दायो
ए फुलकपि
ओं
हे
ओम
बरिया फुलकबिसो दावउदैजोंबो जा गाथावखा
गोथाव जायो दा
आं गोथाव सां संजोबो नो रोङालै भलि खिन्थु आं बिदै बिलाखौल'सो बायो सबाय अनला बेफोरखौ बायो आरो संबालाय संजोबनो रोङो ओमफ्राय बिदि टाइपनि
ओ माबाजों माजों
इसेखौबो बायो आङो जानोबो बायो बिदैखौ एवनाय था खौ मोजां नाङो आरो दालि दुलिफोरखौबो बाजोबोलै
नंगौदा ओम
हंला फैदोंमोन माथो दानि जोंनाव गारि लांफैदोंमोन साबि आमायनो नांगौ होनना
दा दादानो
ओम बलि आंना चार्जारानो मोनस्रालालै मा जाबावगोन
जेनेबा माहाथो दिनखो जोंनावबो थालाङाखै
बेनोथ' ना गारियावसो दोनदोंमोन दोनाखैना आं बख'वाखै
थै नोंनो दोनाखै माहा गारियावलाय दोननो
ओइ दङ मा फैसा सोर
फैसा बिहरदोंनो दे माबार थांलाय मा फैसा बिहरदोंनो जाथि हेलौ
जोंहा दासो गरम जाब्रबला बालबाय नामा
नायथारनो र बे गरम जानो
गरम गाबोनसिम
माथोआनो' भलिखौनो एग्रां हरबाय थानांगौलै र
सोरखौ
भलिखौनो एग्रां हरबाय थानांगौ भलियाबो माबा खोथाखौ दिहुननानैबो रायज्लायनो रोंथाराहाय माबा खोथाखौनो मोनस्राया भलियाबो सल' खोनथा हर ना सल' खोनथा हर
मा सल' खोन्थानांगौ जाखो फाग्लि
अबाव थांगोन भेकेसनावलाय
माला
बे बन्दवाव
अबे बन दबाव गैला गरम बनदआनो जोबसिगोन एक्जाम जासिगोन सारि थारिख निफ्राय
सेस होमबा भेकेसनाव थांला जेरावबो माहा थांनो जेरावबो ट्रिप थाङा नामा
सोर बेलाय
बाहेनगाव थां बाहेनगाव
थाङालै गैयालै मालाबा थांगोन र' थांनाय जाथाराखै बाहाय गामियाव
पलिमोना बाहेनगाव थांसैयोमोन ने
है सिगांसो थाङोमोनलै दाना बारा थांला
उन्दैयाव थाहैयोमोनथ फलिया
जों बेरायहैनो
रौतायानो मोजां नामा रौता सारियालियानो मोजां
थांने
पलानिसो जाहैबायलै दाना रौता सारिआलियानो
थै फाग्लि नों दा
सिगां आंनिसोमोन होमबा बे जायगाया रौताया होद फाग्लि रौ ताखौनो रौताखौनो मिथिला
ओइ फाग्लि गोसोखांबायलै आंथ
मानो गोसोखांनांगौ नोंलाय
फाग्लि फाग्लिनो दाना आंनोसो होबाय नामा नोङो
अकसमात ब्लक खालामजाबाय इनस्टाग्राम सेज
दान दानबाय होनना खिथाबावबायसोदां गै लासै इसर मा होनबावनो आरो आयौ माबा सिमांथां मोगथां
रिदि रिदां बट'सो लानानै थाबायगासिनो नामा पिकनिक सिपटाव माबा मबाव थांनो गियाखैब्रा गथ'सो सानखादों उम ए फा मानसि अबेनिफ्राय फैखो जादोंदां मानसि लानानै
ओं ओं गोजौ गोजौ ना इसोरो आरो गोदाव सावनो बदिगाट नामा
बैसोर बायनियाथ' मासि फालथु मा मा होनलाबाय थायो बे एक्स वाइ जेद होननानै
ओ माबा थाय माबा माबि होन हर थारदोंलै नोंनाल' गावस्रा‌ लिरनायानो ओरैबायदि
मालाया बोसोर बोसोरनि उनाव नुनानै
उम दा
दाबुंहाय फलि रावनोबो आं नोंनोल' खोन्थायोहाय फलि
औ फाग्लि नों
खैखा आयौ मास्टारा मोनथि बाथ' सेसखासै आरो
खिनथायालै खिन्थायालै ओय मिथियालै माहा मिथिनो मिथिया
उम अफसमान नामा
उम
फाग्ला सानाखौसो गोथाव मोनदोंमोन आंहा पलि जा बारा थान्दा ने मालाबा थांबावनांगौलै र'
थांगोन र' बिदियावसो मोजां थांनो थानदा आयु बारा
उम बारानो बार बारबाय थायो नामा बे आदा सा सेलाय अबिथिं दुगैबाय थानायनो
सोरो हैइ आदाया थगाय हरदोंसो थाङाखैनो आदाया
मानो
न'आवनो दङ' थगाय हरदोंब्रा फाफि आंहालाय गिलाय लायबायसोमोन।
नोंखौ दं होननानैखाय
ओं ब्रा
आंबो आंबो दुगै फैदों नामा नागिरथिंबाय फलिनि मेगना ओरै ओरै ओमफाय गैस्राया
फा खर' न'आवनो दंबाय थायो मानसियानो जोनानै मानसिखौनो रागा जोंथावनानो गोदाव सोरावनो मानो बिदि
सोनो फलिखौ‌ दसे दसेनो फलिखौ माबा खालामो।
मा?
दसे दसेनि फलिखौ माबायो
मा एग्राङोदा रागा फोजोङो बाला
मानो बिदि फलि
ओइ फाफिया दाखलि मम' जाहोनो होननानै जाहोआसै
थोद बिदिखि जायो फास्ट टाइम लोगो मोननाय। बिब'बो लोगो हमलायलायनाय। माइनास थांबायहाय जै आफसुसखा गस जि गोथाव‌ मोनदोंमोन
उनावसो बुंबाय आरो नोंखौ मम'सो जानो सानदोंमोन होननानै जि गाज्रिखा
जों बेखौनो जानोनो फैखादोंमोन होनना हायामोन पुस्खाया गोथावमोनलै जाहा लासथाव गो दै मोनजाफानाया गोथाव ने ओमफाय खिन्थु जा फिसा फिसाद्राय ओम गोबबा गोबबानो आलुआबो ओमफाय मोन एसे लथ'ब ल' फालथुसो ने लथ'ब लथ'बनो
जाहै बावनांगोन
न'आवनो बानायनानै जानांगौलै र' बुरि मोननाव दंना गैयाथाय
गैयालै है होमबा ओहो गैला सिगां दंमोन जाजोबबाय
ओमफाय आटाफोरबाबो जायोब्रा आटाफोरजोंसो बानायोना बिसोरो स'दा होनानै बै पुरिखौ जेरै बानायो बिदिसो बानायोब्रा फिसा फिसा हाबाय माबाबाय नाबाय ओमफाय फिसा फिसा इदि फुलि होबाय ब्रा सदा होनानै
ए इदि गल खामोना मायो जाखो
औ बे बानायनायसो बे फुरिखौ जेरै बानायो गिदिर गिदिर दा फुरिया एसे ओमफाय बिदि दालाय बुखाङा बिदि खालामोब्रा, ओम ओम स'दा होयो ओमफाय इदि बानायनानै जानायानो थाबसिन ने बै बैदि रेडिमेदखौ आं बांद्राय गोथाव नाङालै ने बोरैबा ख्रम ख्रम माबाद्रायो ओमफाय बिदिया थावसिन इदिखौ बैयाव मोनजायोमोनलै बे बिशाल मलनि गाहायाव
औ मोनजायो दाबो
ओम आ एकथा जालाय लायसिगोन, ओम आरो खेबसे जोबलाय सिन्हा फलि आरो खेबसे हरबावनांगौ बे ओ दान थांबा आरो हरबावनोसैब्रा नै एक मिनिटल'खासै नायदो नोंनो बै माबायाव बेसेबां टाक्सआव बेसेबां जाखो खोनादों ओम फाइभ फाइभ ' जाख जागासिगोनदां
थिन सारि सेकेन लथारसे हाय दों सोर सोर सोरना मायाव माबाना हरबाय आब रिनुनाव हरबाय फनखौनो हमनो रोंङा ओमफ्राय आयं दांदुब्लिया
बेबो रायलायो
औ बिसोरनाबो दंङोब्रा मालाय रायज्लायजोबो
ब हाबजोब सारबाय नामाब दा
जसिन
दांदुलिया